अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दामानिलाय?
अनेक बिदिनो दं नोंथां ओरैनो जिरायलाबायनानै दं माथो खालामनो आरो।
ओ औ औ औ नोंथां बिदिनोसै जोंनालाय ग'रम बोथोरावलाय आरो। माइ गायनाय-फुनायल'सै आरोना नोंथां ओमफाय नोंथां बे गायनाय फुनायफ्रा ओमफाय माबोरै सोलिगोन नोंसिनालाय?
गायनाय-फुनायाथ' बिदिनो सोलिगासिनो नोंथां जोंथिजाय जोंहा गायखांबाय आरो नै गामियाव गायगासिनो मानसिफ्रा माने।
अ अ बिदिसो आरोना नोंथां ओरैनो बेसे बुरजासो गायखो नोंथांनों देग्लाय?
गायनायाथ' बिदिनो जिनै बार' बिगासो गायखांबाय आरो नोंथां। गैला दायो खोथिया थिलि सिलि गायखांजोब्बाय। नै दाख्लै अखा हादोंमोनना बेयावनो अखा हानायावनो गायना लाजोबखाबाय। नङाबा बिराद जारला जायोना नोंथां गायनाय
औ औ औ नोंथाङा माइल' गायखोना माखासे इदिनो माने
अ बिदिनो दलहा हा दैफोर थानायफोरखौहाय माइ गायला जोब्बाय नोंथां माखासेखौ दोनदों बिदिनो मैगं गायनो। माथो खालामनो आरो ना मैगंखौबो नांगौ ना बेसेबां बायना जाबाय थानो माथो आथि खाल मुगायावहाय मैगं-थाइगंखौनो बायना जानो हाला थाखा फैसायानो माथो मैगं-थाइगं बायना जायै जायैनो जोबलांजोब नोंथां खामायख'नो हाया हाया।
बिदिनोसै आरोना नोंथां होमबा। औ ओमफ्राय नोंथां नोंसिोरनि बै अमा फिसिनायफोरखौ दामफोरा बेसेबां मोनो नोंथां?
अमा फिनायाथ‌ मा होनो नोंथां अमायालाय दामालाय दाम नोंथां। बिदिनो मासेयावहाय बे माने गिदिरनि सायाव नायनानै मोनसिगोन आरोना नोंथां। बिदिनो आं जोंहा दाख्लै हरदोंमोन आरो ना। जोंहा मा होनो गथायनो हरदोंमोन आरो किजि दुइस खरै माने बिदिनो गथायैनो सु सुनाया आरोना नोंथां बेवहाय अमाया देर बोसोरसो जाबायमोन नोंथां। गासै ब्रै जि रोजानि खाथियाव मोनदों एसे खम जादों आरो बिदिनो बाजौसो खम जादों। औ ओमफ्राय बिदिनो नआव जानो एसे बेदर हरबाय आरो बिसोर गोदाग्राफ्रा जाहै थोंसै होननानै लाबोबाय आंबो नोंथां एसे ननि अमाखौ जानो लुबैयोना बयबो।
औ औ नोंथाङा फिसानि हरनायावबा अनथाव बाथ मोनलाय लायो ना नों नोंथां औ एसे इमसनेल फिल खालामलायो फिसिनानै बोरै हरनो ओमफ्राय बे नोंथां मोसौफोर फिसिनायफ्रा देराखै नामा नोंथां नोंना?
खोनायाखै नोंथां मोजां
ए नोंथां बै मोसौफोर फिनायफ्रा देराखै नामा होनदां?
मोसौफोरखौथ मा होननो नोंथां फिसिबाबो फिसियै बायदियानोसो। साबसिनसो फियियानो रागाासो जोंगासिनो दं आं नोंथां फाननोबो होआ मानोबो होआ। थाब थाब देराना मोसौआ नोंथां ए एकदम आरो दैज्लां बोथोराव बिराद खस्थ'लै मोसौ फिनाया नोंथां। खानोनो माथो जायगाफोरखौनो मोन नोनो नागिरा माथो नोंथां गासिबावबो माइ गायजोबनाय जायो ओरै गुला गुलि माइ जाबाबो नांलाय खमलायसो जायो गामिनिजोंहाय। फानजोबनो सानबायमोन आ ओंखायनो नोंथां ए नांलायलायबायसो जायो जोंहा फाननो नागिरबाथाय आरो द्रायना लाबाबबो गाइखेरफोर मोनलों नागिरा ओरैनो फुंफ्रावहाय गाइखेर सा लोंनो बिराद लुबैयो। मोसौआथ आगोलावहाय जोंहा नयथासो दंमोनलै नोंथां दा फाननानै माब्रै लसै माबाखौ
अ होमबा बारा गैला दा नोंथां
अ बुस्थुवा मोसौ खानायावबो बिराद खस्थ मोन ना अखा हाबा अबाव खानो अबाव मानो। एकदम थाबायनोननो बालायलायो नोंथां माथो लामाफ गाज्रि जानाय
लामाफ्रा गाज्रि जायोलै नोंथां औ माने मोसौ खाबाबो माने बयहाबो फिलायनाय जायो नालाय गाग्लि गुग्लि जायो आर ना नोंथां। ओमफ्राय दाथ नोंथाङा फ्रि जागोन नामा नोंथां?
फ्रियाथ आं फ्रियानो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा माबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नों नोंथाङा आंजों दसे अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो माने बै बर हारिनि थासारिनि बागै माने गोदो बरफ्रा माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबायदि थासारियाव फैखो बिदिनो हारि गोदोनि माबाफोर खुंथाइफोरनि माने माने खुंथाया माबायदि खुङोमोन बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोंहाथ बर हारिनि रायजो जानायनि बागै बयबो मिथिखायो नोंथां।
औ।
फोरमायलायनांगौ ग बेयाव अब्लाबो आं एसे फोरमायनोसै आरोना आंनि गोसोनिफ्राय माने आं जा हायो बेखौ फोरमायसै आरो नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ
औ जोंहाथ' बर' हारि होनोब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया जोंहा मा? आबाद मावनानै जाग्राखा बिसो बिसोरो माने बर फ्रा जोंना आबादनि सायावनो बांसिन माने आसा खालामो आरो टाउन सहरावबोथ बांद्राय थाया बर फोरा बेबायदिनो हाजो सेरफाङाव थानानै आबाद मावनानै जायो बेबायदिनो बिसोरो सोलियो आरो आरो बिसोरो बांसिन बर'फ्रा मा होनो खामानि दामानिफोरजों माने गफबना थायो आरो नाथाय दा जोंओ एसे माने सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोदोनि बायदि नोंद्रायलिया गोदोना जाहैबाय एकदम सोरां जेननायनिफ्राय लाजासि लानानै मोनाजासे माने खामानि मावोमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय दाथ' जों बिदि थानायखौ नुलिया एसे सोलायबाय बर'फ्राबो गोदोनि बायदि थाबाय थायोब्ला दा बर' दा बेबायदि लेभेलसिम थानाय नङामोन बर'फ्रा ओरैनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो मा दाउ अमा मोसौ बोरमा बैफोरखौ फिनानै माने जिउ खुङोमोन आरो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो खुङो जोंहा गामि एरियायाव थानाय बर'फ्रा उफाय गैया जायो मानो होनोब्ला बिसोरो साख्रि बाख्रिबो गैया आरो मा मावनानै जानो बैफोरनि थाखाय बिसोरो माने आबाद आरो जिब जुनार फिसिनानैनो जानायखौ जों नुनो मोन मोनो आरो आथिखाल मुगायावहाय जोंहा जिब जुनारनि बेसेनफोराबो बांलांनो हमबायना बिनि थाखायनो बर' सुबुं माहारिया गोदोनिफ्रायनो जिब जुनार फिसिग्राखाय दासिमबो फिसियो आरो माने बिसोरो बैफोरखौ फिसिनानैनो माने गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखाल मुगायावहाय
औ औ औ
औ बिदिनो सोलिगासिनो आरो दिनैसिमहालागैबो आरो बिसोरो मा बर'फ्रा माखासे मा होनो गाव गावनि मा हारिमुवारि बिथिङावबो माने गोबां माने बिहोमा होयो आरो बयबो बाहागो लानायखौ जों नुयो आरो जेरै बुंनो थांङो अब्ला बर'फोरा गावसिोरनि मा माखासे जोंनि बर'फ्रा गानग्रा आंगो द्रेसफोर दं राव ढं हारिमु दं समाज दं मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदि बिथिंफ्राव माने आखा फाखा आरो गेलेनायनिफ्राय लानानै आथिखाल मुगायाव जों बै बेफोर बिथिङाव माने गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनबाय आरो गेलेनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय दामनाय देनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाजोब्बाय आरो जोबबाय आरो फरायनायनि बिथिङावबो जौगानाया जौगाबाय थेवब्लाबो एसे नांबावगौ जायो आरो दायो
औ औ औ
थाङोब्ला जोंहा मा आथिखाल मुगायाथ' जोंहाथ' मिथिखायो जौगानाय मुगा बे मुगायाव माने गोरोंफ्रासो बाहागो मोनो होननानै
औ औ
बेबायदिनो दायो दासो माने बर'फ्रा एसे आवगायगासिनो आरो गोदोनि बायदि नोंद्रायथारला अब्लाबो गोदोथ' एकदम जौ जुवाफोरजोंनो माने गोलैसोना थायोमोन ना गोदो गोदाय जुमायफोरजोंनो सानफा थोलो माने थायोमोन आरो लोङै जायोनो बेबायदिनो माने टाइमफोरखौहाय माने बेखार खालामोमोन आरो गोदोनि बर'फ्रा बिनि थाखायनो गोदोनि समावहाय माने बर'फ्रा बांद्राय जौगानो हायाखै आरो सोरांबानो गोदोनि समाव जों नुयो मोन मा होनो जुमाय दाबखा सरनानै लोंनाय बैफोरबायदिखौ नुयोमोन आरो खुनु बिफ्रा मा खामानि दामानि मावनांगौ फैसा खामायनांगौनि माने थांखियानो थायामोन आरो गोदोनि बर'फोरना नाथाय दायो एसे खर'आव हाबनायजों जाबजों माने सोलायनायखौ नुबोबाय आरो आरो गथ' गथायफ्राबो दानि जुगनिया माने फरायनाय जाबायना बिनि थाखायनो बर'फोरा मा जौगार एसे जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो गोदोनिफ्राय दााबायदियाव थ' बयबो जौगायाबा थानो हाला मानो होनब्ला दाथ' जोंहा मुवा बेसादनि बेसेनाबो बांबाय बिनिखायनो माने रांखान्थि बेलायावबो खामायनांगौआ माने गोनां जानानै फैबाय आरो गोदोनि बायदि थाबाय थायोब्लाथ' दासिम बर'आ जौगानाय नङामोन गोदोबो जिबायदि गुबुन हारिजों मुगैखा जाखाबाय बेबायदिनोसै आरो आथिखाल मुगायाव सोलायबाय आरो। मुगैनायाथ' मुगै जाला दाथ' अब्लाबो माने एसे जौगाबाय आरो गासिबो बेबो बिथिङावनो फरायनाय लिरनाय फारफ्रोमनिथिं फ्र माने गोदोनि बायदि बांद्राय गोलै सोदारनाय नंला आरो। गोदोथ' बिराद गोलैसोनायमोन मानो होनोब्ला गोदो फरायनायानो गैयामोन ना। बिनिखायनो बर' समाजा माने एसे गुबुंले जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय बिदिब्ला नोंथाङाबो बर' समाजनि खान्थिफोरनि एसे बुंनो हागोन नामा बर' समाजनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां आं होनबा फंनैसो बुंनि नोंथां। औ जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' बर' हारि होनोब्ला जोंनो बर' हारिया ओ जों माखासे खान्थिफोरखौ जों बर'निखौ मिथियो मानो होनोब्ला जोंनि गोदोनि बर' हारिनि जेनै जिखुनु मोनसे माबा मोनसे फोथायनायफोर मा मा होनो खोमसि फोथायनायफ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदोहाय दंमोन माखासे खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिया गोग्लैसोनायानै दंमोन दायना फोथायलायनाय आरिफोरा जोंनि बर' हारिनि मोनसे खैफोद गोनांमोन मानो होनोब्ला दायनारि फोथायलायनाया जोंनि गोदोनि समाव जोंहा गामिजों गामि गामिनि गेजेरावनो माने दायना फोथायलायनानै माने बैखौ दायना हमलायलायनानै जोंहा गामियावनो दावराव दावसि खालामलायनायखौ जों नुयोमोन मन्दिर बारि सिबिनायफ्रा जोंनिया गोदोनिया बाराद्रायमोन माने फोथायनाया बांद्रायमोन नाथाय दानि जुगाव बर'फ्रा बेफोरनि बिथिङाव बारा गैलिया ओ माखासे सुबुङा रोंगौथि सुबुंफोरा बेफोरखौ होबथादों गोदोनि सम समाव होबथायै होबथायै दासिमनि मुगायाव लाबोदों। आरो जौगाबोसिदों आरोना नोंथां आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि बर' हारिफोरनि जोंहा फोरबो फालिनायफोर बैसागु फालिनाय एबा हाबा खेराइ खुंनायानो होन जोंहा एसे मुगै थावनामोन गोदोनि दिनाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव बर' हारिया जोंहा बांद्राय जाला लोंला बानायोमोन दानि जुगनि बायदि जोंहा जखानि जानाय लोंनायखौ नङामोन जोंना गोदोनिया लोंबाथाय लोंसि नाय जाबा जासिनाय माने हाबा दरसे माबा हाबा मोनसेयाव जोंहा सानसेयैनो जोबामोन जोंहा सप्तासे गाहाम हाबाखौ फालियोमोन आरो बुंनो थांब्लाथ' बिसथा गाहाममा अमा बुथारनायखौ जों खोनानो मोनोमोन गोदोनि हाबायाव नाथाय दानिया बिदि नंलिया जोंहा सानसे बा साननै गाहामखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोथ' फालिथाबबायानो थायोमोन बैसागुफ्राबो जोंना दानि बादि सप्तानै साथाम सप्तानै गाहामल' जाला जोंहा गोदोथ' बैसाग दान मोनसेखौनो जोंहा बैसागुखौ जाजोबोमोन होननायखौ जों मिथिनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओ आरो बे समावनो जोंहा बर'फ्रा गोबां समखौनो नस्थ' खालामनानै लायो आरो सम दंस' बानायनानै गावनि मावनांगौ दावनांगौखौ समखौ नस्थ' बानायनानै लायोमोन आरो नोंथां बेनि थाखायनो बर'फ्रा माखासे आरो दाउ अमाफोरखौबो जों गोदोनि मानसिफ्रा गोबां लेथ्रायै फियोमोन आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिया गोदो गोबां मुगैजाबोदों। नाथाय दानि जुगाव जोंनि बर' हारिफ्रा एसे एनै बुजिबोबाय आरो साबबोबाय आरोोना नोंथां। ओमफ्राय दानि जुगावथ' जोंहा जौगाबोबायबो आरो बिदिबो नंलिया ओमफ्राय दा दावगालांगासिनो दं आर ना नोंथां बेबादिनो माखासे खोथाखौथ' नोंथांनो बुंलांबाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायसै।
औ जागोन दे नोंथां